औ ना
खोनादों
औ नोंथांनिया नेटवार्कआ एसे प्रब्लेम जादोंदां
नेट थ' दं आंनिया
औ एसे एसे जायगा खौ एसे थिगै लाखिनायबा हामगौमोनदां खोनाबायना नोंथां
खोनादों आं
औ
खोनादों ना खोनायाखै दा
औ खोनाबाय खोनाबाय नोंथां औ खोनाबाय दे नोंथाङा दा मा खालामगासिनो दं
आं दा ओरैनो जिरायना दं गोलानना
औ आंबो जिरायनानै दङ नोंथाङा मा आइदानि सायाव आंनाव फन खालामदोंमोन
आं जोंनि माने बर'नि जाग्रानि आदारनि सायाव सोंनो होननानै फन खालामनाय
औ औ औ माने जोंनि दोरोङारि जानायनि आयदानि सायाव आरोना
जानाय नंगौ नंगौ
औ औ औ नोंथाङा ओरैनो मोनथिनाय बायबिदिब्लाथाय जोंनि दोरोङारि जानाय फोरनि नाम बुंनो हागोन नामा माने जेरै दोरो ओ ओंख्रिफोरनि नाम बुंनो हागोनदां
जोंनिया अनला ओंख्रि नारजि ओंख्रि
औ
उम बिदिनो गुबुन गुबुन दं हम खोनादों अनला ओंख्रि नारजि ओंख्रि
औ औ बेथ' जोंनि नंगुबै ओंख्रि नोङा होमबा मोनथियो औ नोंथाङादि बुंबाय नारजि ओंख्रि होनदों ना औ नारजि ओंख्रिखौ जोङो मा होनदों जों मानिफ्राय जोङो नारजिखौ मोननाय जायो नोंथाङा मोनथिगो दा एसे फोरमायनो हागोन आंनो
नारजिखौथ' फा फा फा थो बिफांखौ बिलाइखौ
औ
फोराननानै दोनो माने
औ
फोरानना दोननानै बे खौ जायो बेदरफोर होनना जाबा गोथावसिन जायो
औ औ औ बिदि जायोदां आं एसे फोरमायनोदां नोंथांनि सिगाङाव औ नारजि नोंथाङानोथ' बुंदों नारजिखौ फाथो नोङा होमबा फाथो जोङो बिफांनिफ्राय जों जानाय जोङो नारजिखौ बानायनाय मोनो नङा होमबा बै फाथो बिफांखौबो जोङो जायो गोरलै समावना बेनि उनाव बै फाथोखौ मा होनदों गोरान जेथिया गोरान जायो अब्ला बे फाथोनि महरानो सोलायनाय फैयोना नोंगोना नङा नोंथां औ अब्ला बे नारजि जायोना बै नारजिखौनो नों बबावेबा जोङो माने फोराननानै जे दोनोना बे दोनायनि उनाव जोङो बबेबाफोर नो बबेबा मना बायदिफोराव नोङो बस्थाफोराव बबेबा नों सोना दोनगोन अब्ला बेनि उनाव जोङो मा होनो जों बबेबा बेदर नङा होमबा जेरैहाय जों बेदरानो जा जो नायानो जा नङा होमबा जोङो नाजोबो जों बेखौ फुदुंनानै जानो हायो नङा होमबा नोंथां
अ नंगौ आंना जों जाफेराखै थेवबावबो
औ अब्ला आङो आं बुंनि आङो नार्जिजों अमा बेदर बेदरनि खोन्थाखौ बुंनि आं नङा होमबा दे होनबा बै नार्जि ओंख्रिखौ संनांगौब्लाथाय बोरै सङो आं फोरमायनांगोन नामा नोंथां
औ
औ फोरमायनो अब्ला नोंथाङा खोनासंलांदो नारजिखौ जोङो मा होनदों जों बेदरखौ जोङो सिगाङावनो जोङो मा खामनो सिगाङावनो जों बेदरखौ एवफ्रामना लायो बेनि उनाव जोङो ओइ नार्जि गोरानखौ जोङो फोराननानैबो बेखौ सुना दोनना फोरानफिननानैबाबो जोङो बेखौ माने होलानाबो बिदि जानाय जोङो आयदाफारि जों जानो हायो आरो बेनि उनावबो जों नार्जि दोलो जानाय होनो दै नार्जि दोलो जानाय होनोब्लाथाय जोङो सिगाङावनो जोङो नार्जिखौ जों सोमनानै ला दैयाव माने बेनि माने जेथिया बे गोरान जिनिसा जेथियाहाय बेहाय गुरैहै जायो नोङा होमबा आरो बेहाय बेनि गोखा बेयावथ' ओ नारजिनाव गावनि आलदा सुवाद दं नङा होमबा बेनि बेनि टेस्ट दा जे जाहाथे बेनि गोखाया जाहाथे बेनि खारो बेसे साइद जायो माने गोखाया गाव हारसिंनो आलादा एसे खारो जेथिया दैजों सोमबाथाय बेखौ सोमनायनि उनाव जोङो मा होनदो बेखौ एक्स्रायै जोङो मा होनदों खारदै खारै होयो दै खारै होनानै जों बेखौ आरो जोङो संना फोमोनो दै फोमोनो बेनि उनाव आरो जों बेदरखौ एवफ्रामो एवफ्रामनानै जों बै नारजि फोमोननायखौ जों बिदि संनाय जायो बेहाय जों मा खासे जोंनि आइटेमसफोर दङ बेखौ संख्रि रं आलौ बायदिसिना जोङो मस्ला होनानै बेखौ जोङो संनाय जायो बिदिनो जों गोबां माने बे नारजिनि सायाव जोङो गोबां थावनाय मोनो आरोना बिदिनो जानो गोथाव जायो अब्ला नोंथाङा अनला ओंख्रि ना ओ जोंनाथ' दंबावो अनला ओंख्रि होनदों ना नोंथाङा दंहायो अब्ला आं अनला औ अनला ओंख्रिखौ माबायदि हो सङो नोंथाङा आंनो एसे फोरमायनो हागोन नामा
अनला ओंख्रिखौथ' माइ माइरंखौ फास्स्टआव सोमना लाग्रोननाय जायो
औ
सोमनायनि उनाव बेखौ मोनसे ग्रिनडार नाङाबा मोनसे देग्रा जायगायाव
औ औ औ औ उलारबाथाय बायदि दिन्थियो नोङा होमबा नोंथां औ औ दे औ
उलाराव देना लायो
औ नंगौ
देना लनायनि उनाव बेखौ संनाय जायो
औ नंगौ
बेखौ अनला ओंख्रिखौ जों ओंखाम गोरलै जानायफोराव बाहायो आरो बांसिन हाबायाव
औ औ नंगौ नोंथां औ औ नोंथां आं नोंथांनाव मोनसे कुइसन खालामनो लुुबैदों जोङो अनला ओंख्रि सङो होनदों अनला ओंख्रियावदि मा जोंनो मा जिनिस नांगौ जायो संब्लाथाय
अनला ओंख्रिथ' मेन
मेन गावनि अनलायैनो जायो नामा
अनलायैनो जायो जानायालाय माइरङा माइरंखौ दे नायनि उनाव बेयाय बेदरफोरबो होफायो
औ औ
बेयावबो सोरबा सोरबा माने मुलाखौ फोराननायखौ
औ औ औ बिदि होयो आरोना औ नोंथां माने ओनसोल लायै ओनसोल आलदा आलदा आरो ना गुबुन गुबुन गुबुन रोखोमनि जायो आं जोंनि ओनसोल ओनसोलनिबाथाय आंनि जोंनि ओ संनायनि जोंनि आदब खायदा होनोब्लाथाय आं फोरमायनि नोंथांनो नोंथाङा खोनासं जोङो मा होनदो जों नोंथाङाथ' बुंदों माइरं नङा होमबा बे माइरंखौ जो जों सोमो सोमनानै जोङो उलार बा दिंखि बा जों ग्रिन्दार ओ बा थबसि नङा होमबा बेफोरबायदि जोङो उनो बा जोङो पाकिट नङा होमबा बिद बिदियाव जों उननानै जोङो बेखौ माइरंखौ जों गुन्दै बानायो नोङा होमबा बै गुन्दैयानो जाहैबाय जोंनि थाखाय बै ओ अनला नोङा होमबा बेन्दों अनलानि महर होयो अब्लानिया जों बेखौ माजों संगोन होनदो नोंथाङा द' नङा होमा बेदरजों सङो गाव ज जायो जों बेदरजों संगोन बै बेदरखौ जेथिया जोङो एवफ्रामगोन एवफ्रामना लानानै जोङो गासै बिनि होनांगो आइटेमसफोरखौ जों होगोन नोङा होमबा आयटेमफोर जेरैहाय रं जेरैहाय संख्रि रं मस्ला बिदिखौ होयो आरो बिदि होना एवफ्रामनानै बिनि उनाव दै होयो बे दैखौ होनानै होनायनि जेथिया दैया गोदौओ नोङा होमबा नोंथां गोदौनायनि उनाव मा होनदों जों जेथिया बेहाय मा होयो जोङो जों सोरबाखो जों नुनो मोनो आरोना बेयावनो जों सोरबा खारैखौ सिगाङाव होयो आरो खारै सोरबाया उनाव होया दै बिदि अब्ला जों दै दै गोदौनायाव जोङो मा होनो जों ओ ओ अन गुन्दै होनाय नुनो मोनो बे अन गुन्दैखौ जोङो ओरैहाय एरै एरै होब्ला बे अनलानि महर जायो बेनि उनावनो जोङो खारै होनाय नुनो मोनो नोङा होमबा बै खारैखौ होखांनायनि उनाव जेथिया ओंख्रिया अब्लाहाय मा होनदो ओ गावनि गावनि महर दाथायाव थायोना नोङा होमबा बे माने थावनाय जायो आरो ना मोजाङै बेखौ मोजाङै फोमोननानै मोजां जेथिया जों ओ जों मोजाङै जबहोयो अब्ला बेयो माने अनलाया जोबोद मोजां जायो माने गावनि कालार ओ सिमान माने बेनि बेरखांहोयो आरो माने अनलानि महर ओमफाय बेहायनो जोङो धुन्दिया बा जों बायदि जोङो ओ धुन्दियानो दुन्दिया होननो जा सोरबा मा होनो गंगार दुन्दिया होनोना गंगार दुन्दिया होनो जोंनिथिंजाय बिदिखौ जों मा होनदो होनाय जायो आरो बिराद मोजां जायो अब्ला बे अनलानि बे मोनसे सवाद बिराद मोजां जायो जोंनि थाखाय अनलाया बे मोनसे जोंनि दोरों नङा होनबा नोंथां जोंनि जोङो बांसिनानो नुयो जोङो जेरैहाय जोंनि हाबा नोङा हाबा जोंनि ओ जोंनि दोरोङारि खान्थि हाबायावबो जों मा होन अनला ओंख्रिखौ जोङो ओ हाबा जायो हाबा खालाम खुङोब्लाथाय बेहाय बाहायनाय जों नुनो मोनो नोंगोना नोंआ नों थां
नंगौ
औ
हाथा खुरनाय होननानै बुंनाय जायो बेखौ
हो
जोंनि जायगायाव हाथा खुरनाय होननानै
हाथा खुरनाय होनोना नोंथां औ जोङो बै अनलायाव दे जोङो खारै होयो नोङा होमबा नोंथां नंगो ना नङा बै खारैखौ मानि था फ्राय बानायो नोंथां
बे खारैखौ जोंनियाव गाहायै थालिर बिफांखौ दाननानै
रानो फोराननानै माने मोजाङै रान होयो गोबाव समा लागे
औ
गोबाव समालागे रानहोनायनि उनाव बे खौ सावनाय जायो सावनानानै बेख खौ हांगार बानायो हांगार बानायनायनि उनाव बे हांगार खौ माने दैजों उम गलायनानै बेखौ दै होनानै माने सरनाय जायो बेनिफ्राय बेनि गोबाबा माने थांफायो आरो बेजों लोगोसे
औ
बिनिफ्राय बेनो खारै जाहैबाय माने
औ औ नोंथां नोंथाङाथ' बुंदों खारै होननानै नोङा होनबा बे खारैया थालिरनि अनगायैबो गुबुन खारै जायोना नोंथाङा आंनो एसे बुंनो हानो हागोन नामा गुबुनाबो खारै जायोना जाया नोङा होमबा बे थालिराथ' खारै ना बेनि अनगायैबो गुबुन खारै थाबावो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा बुं
बेयो थालेरा खारै नङा बेयो माने बेयाव
गोबाब थायो आरो
औ औ खारै माने बेयो माने गोरान फोरानबाथाय या बेखौ सावोब्ला खारै जायो नोंथाङा बुंलांबायना जोङो बे थालिर अनगायैबो जोङो मा होनदों माखासे जोङो नुनो मोनदो आरो ना ओनसोलाव नोङा होनबा जेरैहाय बेसरनिफ्रायबो खारै नङा होनबा सबाइनिफ्राय खार ना बेसर साबानिफ्राय खारै सबाय साबानिफ्राय खारै खारै नुनो मोनदों ना नोंथाङा औ नोंथां नोंथां औ अब्ला अब्ला नोंथां दिनैनि बे आयदाफारिखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय
दे दे होमबा
गोजोन्थों औके